औ मैगं थाइगंनि सोमोन्दै रायलायनोसै।
औ मा मा ओंख्रि बर'नि मा मा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो मायो बिनि सायाव।
ए जायो।
जाखांबाय ना माथो?
जानोना संथ'बावा खोयनो।
औ।
नोंहालाय जाखांबाय?
जायाखै नै आं दासो संगासिनो।
ए मा ओंख्रि संखो?
ओंख्रिखौ मा संनांगौ मिथिथ'वा ओंखामसो जानबाय आं।
ओंखाम जानबाबो दाबो संनायनि थारगेट लाया
ओहो टारगेट लायाखै नि
आंनाथ' ओंख्रियानो लाबोखानाय जेबो गैया आलुजों गुदजोंसो संनांसिगोनदां।
ए। जायो बेनो गोथाव जायो।
उफाय गैया
औ बर'नि ओंख्रि मैगंफोरनि सायाव रायलायनोसै नामा मा मा मैगं उ मा मा मैगं दं नोंसिनियाव हजोंहाय न'थाराव
जोंनि न'आव गायनाया
औ
सबाइ बिमा भिनदि मैथा ओमफ्राय जोगोनाथ खुमब्रा बेनिफ्रायथ' जेबो नुबोआसै दांलै आङो
उम गायैखौबो होनफालाबाय ओ गायि सबाय जोगोनार खुमब्रा लाव लाउआथ दा बायदियाव जाया होमबाबो उम सायथफ्रावबो थास' बिबार हाब थास' बिबार बारबावबायसो नै एबारथ'
औ दैज्लाङाव थास'बो बारोने
न'आव थाबासो मोनजासिगौमोन
न'आव थांबासो मोनजाबोयोथ' आरो
लकेल लकेल मैगं मोनजागौमोन
उम
दाथ' आरो सिब्रु मैगङा लावहाबनानै दं बे औ बियो मैगं।
जोंनिथिं मोन बावआसो।
जोंनि जिं मोनो हादानाव
नोंसोरनिया मा गामि होनदोमोनलाइ।
गामिया दिदोमफुरि होनो जोंनिखौ
फुनजितमोननि साहा।
उन साहा
कन' जित मैना थिथुनागुरि होनोबाय जोंनिखौ दिदुम
एसे हादान जायो नामा बे नोंसोरनि गामियालाइ
औ रा।
जायो।
मा मा आबाद फोयो।
आबादाथ' दैलांनियाव दैलां माइ गायो फाथो फोयो आरो मेसेङाव बेसर फोयो।
गेस
माबा एबार माइ गायखांनानै मा होनो बियो मा मैगंमोनलाय बियो सबाय सबाइ सबाइ आलियाव होयो।
सबाइ दालि फोजायोना।
औ फोजायो।
जोंनाथ' गैया, माइ हाखांबाथाय ओरैनो थाबाय दुलिया।
उम। ए मोसौ बोरमा हगारबाथाइ जाथारा।
उम जोंनि सायाव हगारजोबोना। माइखौनो हास्लाबनो मोना। मोसौ हगारनायफ्रा। ओेरै जोंनि खाथिनि लावख्रिगुरि गामि दङ ना मोनसे। बिजनि बिथिं दै लोमजोबबाय माइ गायजाला। ओमफ्राय गावसिरना आबाद गैलाना। हगारनानै हरथोंसै।
जै बिदि मोसौ हगारबाय आबाद थालाबो। मोसौ बोरमा हगारगोन। ओइ। बर'नि मा मा ओंख्रिखौ जानो गोथाव मोनो।
बर'नि ओंख्रि नारजि अमा।
नारजि अमा।
मथा मथि बि बर'नि ओंख्रिआदि आंनि थाखाय गोसाव गोजाखा। नारजि अमा। उम।
नारजि अमा, सबायाइ खारै।
औ। अनलाखारै।
अनला खारै। हांसो, हांसोजों खुमब्राजों हांसो। खुमब्रा।
हांसो बेदरखो दाबो खेबसे नसिनावल' जाफेरदों खोमा आंङो।
सबाय साम'
सबाय स साम'
अनला मेवा ओरैबायदि गोथाव।
गोथाव गोथाव ओंख्रिखौनो आनन्दायफैजोबबाय रुमथानानै।
दाखलि खेबसेल' जा जोङो अनला मेवाइ जा गोथा जादोंमोन
ए गैया जोंहा लोगोजोंबो लोगोफोरानो फालतु गोजालै सिगां सिखिनि इदि थानायफ्रावसो ज' ज' संलायनाय जायोमोन दाना रुमावनो थांब्रब फैब्रब बहा बहा बेरायहैयोथाय
अ संजेनाखै नोङो
नै दासो मैगं हालाबायदों।
मा मैगं?
आलु
अ
बुदजों संनोसै।
गोथाव जायो।
जासाब जायोलै सेंग्राफोरनिया।
सेंग्राफोर नालाय माथो आं बा गोदाव सोरावसो जायोमोन।
उन्दु उन्दु जानायालाय ने
औ मावा दाङा मावा दाङा जानानैलाय आरो मादै गोथाव गोथाव जाबो बेखारसोखा बेदर जाबाबो उदैसो बुलाबायनाय मोनो अमा बेदर जाबाथ'
नङाबा बेदरफोरखौबो बारा खहाबनाय मोनलालै आं गायबाय। जाबाय थानाय जाखायो।
ओरैनो खुगानि रसल' हाबलांखांबाथाय जेब्ला गैलाबो
औ साबैसि थायो दा
दा साथामल' दं आरो
औ
सासेयाबो ग्रेजुवेट जाबाय एगजाम जोब्बाय एबार सानैल' दंसै
ओमफ्राय दा खुनु जिमना साबैसे थायोथाय खुन' जिमना
खोनाया
खुनुजिममोना साबैसे थायोथायाय
बिसिनियाव बुरजा थायोलै
मालिकआ थाहैखो ना मा खोथाय
बियो सिगांनियाव थालाना नोंसोर सिगां थानायाव थालाना
बेखौ थाला दस्रायावसो तासै बिस
औ बे सानजानि न'आव सासे ओरै सानजाजों न गोदान नुना मोनसे
औ
बेवहाय थायो बुरजा बुरजा नुथारोलां खेरेम गेलेलाबाय थायो।
ए फरिखायाथ' जोबजोबबाय नोंसिना
फरिखायाथ' जोबबाय रा ओमफ्राय सेकेणड सेमिस्टारावसो दङ गांसे बिनि थाखायनो रुमाव थाफैनांगासिनो
बे जोबबा थांसै
औ बे जोबबा थांसै
जोंना नैजिद' आवसो जोबो
जों नोंसिनि सानसे सिगां जोबगोरगोन इगजाम जोबनाय लोगो लोगो थांनांगौ ना हरसो थालांनांगौ जाखो
हरसेसो थालांदो थांदो
रुमावबो थानो बानाय मोनबाय माथो
आंबो बिदिनो मोनलै खें खें मोनोमोन एक्जाम जोबनाय लोगो लोगोन थांला बायोमोन।
औ
माने गामियाव थाबा गामिनिफ्राय ओरै फैनो लुबैयो आरो बाव थाबाथाय गामियाव थांनो लुबैयो
औ रा आङो बेबो मोनसे से जोंनिथिं गारि रिया नेबाबो मोना
उम उम उम नंखागौ
पेसेन्जार गारिजों थांनांगौबा
बासजों नङाबाथाय मोनखाया नेहाब नेहाब जायो मानसि फैयाबाथाय। कारा गारियानो
फिन्थ'लायखायोलै
औ
एक्जामा बार'थो गबाय बासाबो एकथायाव दङ आरायथायाव गंसे दंमोनदां
ओं
थांबालाय आरामसे हायो
हायो औ गामियाव थांबाबो लोगोफ्रानो गैया जायोलै
गैला जों गामिनाबो जा बेखार जा बेखार दङमोन खामानि मावनो थाहैजोब्बाय
औ आंजों समान आंजों मिलायनाय जोंनि स्रिनियानो गैया देरसिन गोैजासे दङ ओमफ्राय उन्दैसिन गोजा दङ देरसिन गोैजा दङो
देरसिन सिन जोंनि गामियाव सासेबो गैखाला आंजों समान सानैबो दङ बिसोरबो बहा बहा बेरायो स्कुल नागारजोबनाय गोजादा न'आवनो थाथेरा
हारसिंसो जायोने
उमरा उन्दै उन्दैफोरसो लोगो जालाबायनाङो
औ
जासिगोन नामा ना
टाइम जालायबाय
औ नों दानहरदो एबार नों दानदो एबार